ह खोनादों औ खोनादों नोंथां
बिब्ला आं नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथाङा सावरायजागोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेबादिनो दैज्लां बोथोरावहाय गाहायै मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथां
जोंनि दैज्लां बोथोराव जेरै दैज्लांआव जोङो अखा अखानि बारा दैनि खस्थ' जाया नालाय बेनिखायनो जोङो गुबैयै माइ आबाद आबादखौनो जोङो मावनाय जायो आरो जेरै दैज्लां बोथोर समाव जों गोबां खौनो दैनि आंखालखौ नुनो मोना नालाय अखानि बिबाङाबबो एसे बारा नालाय दैज्लांआव जोङो बांसिन माइनि आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां ज जेरै माइनि आबादनि अनगायैबो जों गोबां मैगं थाइगंनि आबाद फिथाइ सामथाइ फिथाइनि आबाद बेखौ मावनो हायो आरो जेरै जिंखा आबाद पथल आबाद लेस्रा आबाद बेखौ मावनाय जायो आरो नोंथां गुबैयै जोङो माइ आबाद नुनो मावनाय जायो आरो जेरै जों माइ आबाद औ मावनोबा माइनि थाखाय जोङो जोलै नार्सारि नङाब्ला गलाफोरनिफ्राय जों बांसिन बिदिनो नार्सारिनिफ्राय लामनायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव मानोना माइफोरा एसे औ मोजां जायो होननानै जोङो आरो माइफोरा जासिनो होननानै ज जोङो नार्सारिनिखौ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै माइखौ जोङो गिबियावनो फोनो थाखाय बेखौ सोमग्रोना दोननाय जायो आरो फाथोनि बस बस्थायाव जाहाथे फाथोनि बस्थाजोंबासो सिङाव मोजाङै दै हाबो नालाय बिनिखायनो जोङो बेखौ हाखर बेयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बेखौ सानथामसोनि उनाव बोरियाव दै सरननो थाखाय बोखांनानै दोननाय जायो बिनि उनाव बे खौ ओ थालिर बिलाइफोरजों लामस्रोनोना खोबना दोननाय जायो आरो जाहाथे मोजाङैनो गाजा अरो आरो जोङो बे खौ ओ फोनो थाखाय ओ फोथाराव जोङो फोथारखौ गिबियावनो खारायग्रोना लायो बिनि उनाव जोङो सामबार होनानै जानांगोन आरो न थां बेनि उनाव मै होगोन जोङो औ आरो गोदोथ जोंनिया मोसौजोंसो एवोमोन नालाय जेरै नांगोल जुंगाल बेजों एवनाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ जोङो मोसौजों एवलायखो एसे नुनोनो मोनला आरो दानिया ट्रेक्टर जोंसो एवलायख जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला मोसौजों एवनो जोंनो गोबां ओ सम नांगौ जायोमोन आरो दानि जुगावथ बा जेरै ट्रेक्टर जोंनो थामजि बिगा नैजि बिघा गाहाम सानसेनो जों एवनो हायो नालाय आरो ट्रेक्टरावनो गासिबो थाखाजोबो आरो जेरै जोङो आलि होनो ब्लाबो दानिया खदालफोरखौ बाहायनांगौ जाला जेरै दानिया सिंयानो आलिखौबो होग्रा जाबाय माइखौबो हायो माइखौबो गायनाय फैबाय बि ओंखायनो जोङो एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां दानि जुगाव मानसिखौ औ बे ओ सोमना दोननाय माइलिखौ जोङो आखाइजों एसे एसे खादाआव लानानै नानै सारनानै जों फोनाय जायो आरो जाहेथे बियो समानै गोलैजोबनानै जाय रज'यो आरो नोंथां बिनि उनाव नैजि औ नैजिसो साननि उनाव बियो एसे जौस्लुं लं जागोन बिनि उनाव थामजि साननि उनाव बियो राहै गायनो हानाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय बेखौ जोङो आखायजों फुनानै बेखौ जोङो जेरै गिबियाव गायनो थाखाय फोथाराव एसे दै सोना दोननो थाखाय आलि बेखौ खोना लानाय जायो बिनि उनाव खारायग्रोना दोननाय जायो जाहाथे अखानि दै मोननानै एसे गुरै जा फाथो होननानै बिनि उनाव जोङो सामार होनानै मै होनानै गायनाय जायो आरो आखजों गसासे गसासे होनानै बिनि उनाव जों बेयाव आबादारिफोरा एसे मोजां जाथों होननानै इउरिया हासार पटास हासार बेफोरखौ बाहायनायखौ जों जोङो नुनो मोनो आरो दानि जुगाव गोदोनि बायदि खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बोरमा खि बेफोरखौ होनायखौ एसे खम बिबांनि जोङो नुनो मोनो आरो जेरै दानि जुगाव जोङो मोसौफोरखौबो गोबांखौनो लानायखौ नुला नालाय बेनिखायनो जोङो रासायनारि हासारखौ गोबांखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो जेरै माइया एसे गस बारिथो माइनि फिथाइफोरा बिदांफोरा एम्फौ जाया जाथों होननानै जोङो गोबांखौनो रासायनारि हासार बाहायो आरो बिनि जाहोनाव जोंनि देहायाव एसे खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों आजार साफिनायखौ औ जानो हागौ नोंथां ओ
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो
नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदियै ओ गुबैयै दैज्लां बोथोराव मा आबाद खौ मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
नंगौ नोंथां जेरैहाय नोंथाङाबो बुंबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहायै दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावो होननानै। थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां बोथोरावहाय जों गाहाय माइ आबादखौनो नुनाय जायो आरो जोङो बेजों लोगोसे बिदिनो एसे एनै जोङो उफ्रा मैगं थाइगंनि आबाद आबादबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो गाहायै माइ आबादखौनो बांसिन बि मावनाय जायो आरो नोंथां माइ आबाद मावनो थाखाय नों थाङा जेरैबायदि बुंदों जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो गिबियाव। जोङो माइज्लि थ जोङो फुख्रि बा दैमा दैसा खाथि खाला बेफोराव दंग' बेफोराव सोमना दोननाय जायो आरो। नोंथां बस्थायाव सोनानैहाय बेनि उनावहाय जों बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननानै दाबसे बोखांनानै दाबसे जायगायावहाय बेनि दैया एसे सर'नो थाखाय जोङो दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जों बेखौ हायाव लखबनानै थास' बिलाइ बा थालिर दंफांनि बिलाइ बेजों जोङो खोबो। नानै दोननाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बियो गाजा जा हरो बेनि थाखाय
औ
बेनि उनावहाय जोङो खोथिया थिलिखौ
औ
हालेवगोरोनानै लानांगोन हाब्रु खालामनांगोन आरो जेब्ला खोथिया सोलियाहाय हाब्रु जागोन अब्ला जों बेखौ खोथियाखौ माइखौ दुब्लिसिम ला नानैहाय खादाफोराव लानानैहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोराव जोङो हासारबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आ रायसायनिखा हासार जेब्ला खोथियाया से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय गायजानाय जायो। गायजानाय महर जायो अब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय दुब्लिखौ जोङो हालेवग्रोनानै लानांगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजों नांगोलजों हालेवनाय नुयोमोन नों नोंथां नाथाय दानि दिनावथ' बेफोरखौ जोङो नोनो थांलिया। नांगोल जुंगालफोरखौ
औ
दानि दिनावथ' जोङो ट्रेक्टरसो बाहायो नालाय बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजों हाल एवना लानानैहाय बेबादिनो आलि दाननानैहाय आलि खोनानै लानाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बेयाव दैफोरखौ जोङो दोनथुमनो हायो नोंथां बेनि थाखाय जोङो आलि होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो खेबथामस एवखांनायनि उनावहाय जों बे दुब्लिखौ गाय गायजानाय जायो आरो नों जेब्ला हाब्रुआ गोमोन जायो बेनि उनावहाय जों खोथिया खौ फुनानै मुथा खानानै लाबोनानैहाय दुब्लियावहाय राननानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो आइजोफोरखौ माइ गायनो थाखाय हाजिरा बेबादिनो लिंनाय जायो आरो नोंथां गायनायनि सोलाय जोङो बिसोरनो फैसा हरनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां
औ
आरो जोंहा माइ गायनायाव मोनसे माइसा माइ गायोब्लाथाय जोंहा दसा लानाय होननाय नियम दङ आरो नोंथां बेबादिनो जोङो आलि खनायावहाय बेबादिनो फुजा होनाय जायो आरो नोंथां बेवहाय थास' गोसोमनि दंफां दिंखिया दंफां आरो गयसाव दंफां औवा बिजौ थुलुंसि दंफां बेफोरबायदि दै गायनानैहाय जोङो आलि खनायावहाय बे गिबि माइसा माइखौ गायजेननाय जायो आरो बेफोरबादि फुजा होनानै बेखौनो जोङो गसा लानाय होननानै बुङो आरो नोंथां बेबादिनो माइखौ गायखांनानै हाय जेब्ला माइआ मोनगोन अब्ला जों बेखौ सिजोंहाय मानसियानो हानाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो बेबादिनो गोबां दानि दिनावहाय मेसिनखौबो जोङो बाहायनाय नुयो आरो नोंथां
औ नोंथां
न'आव बेखौ दांग्रि बजा खानानैहाय न'आवहाय फाफ्लियावहाय फुलाबारिजों बाननानै लानानै फैयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मारनानै जायो आरो नों
औ औ नोथां
दिनावथ' जोङो मारेनखौ मोसौजों नायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' मेसिनजोंसो नायो मोसौ जों नायोबाथाय गोबाव जायो नालाय गासैबो मेसिनजों जो बाहायनो हमसै जोङो मेसिनजों नानानै बे माइखौ माइआ आलादा आरो जि फयाबा आलादा जायो नालाय जोङो माइखौहाय बाख्रि बा दुलि बेफोरबादियाव सोनानै दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोथां औ
जिगाबखौ जोङो मोसौनि आदार महरै बा गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो थाखाय जोङो मायहुं लुनानै द बुथुमनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ नोंथां गोजोनदों नोंथांनिसिम